हेलौ हेल' नोंथां
खोनादों ना औ खोनादों।
अ औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ नै ओरैनो दंगासिनो।
नोंथांनि खबरा दासान्दि माबोरै दं?
खबरा थिगानो दं।
आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथां सावरायजागोननाा नोंथां?
औ सावरायजागोन आं।
आरो टपिकआ जाहैबाय ओरैनो बिफां लाइफांनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
दा आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन।
बिफां लाइफां बुङोब्लाथ' जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि फासत ओ फार्स्ट जोंनि जिउाव गोनांथि होनबा बिफां लाइफाङानो जाहैयो। ओ मानो होनब्ला जोङो ओ बिफां लाइफांनिफ्राय ओ अक्सिजेन मोनो ओ अक्सिजेन गैयामोनब्ला जों थांनानै थानो हानाय नङामोन। आरो बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन अक्सिजेन होनायजों लोगोसे जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइदखौ ओ सोबनानै लायो।
औ।
बिदिनो बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो आरो। ओ जेरै जोङो उन्दुग्रा बिस बिसिना बानायनो थाखाय जोङो बिफां लाइफां बिफां लाइफांनिफ्राय जों बानायनाय जायो। उन्दुग्रा बिसनाखौ आरो
औ
बिदिनो औ बिदिनो टेबोल सियार बेफोरखौ गासै जोंनो न'आव न'नि नांनाय बुस्थुफोरखौ खौ जोङो बिफां ओ लाइफांनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ
आरो बिफां लाइफाङा जोंझे ओओ बिदुंनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंनो ओ सायख्लुम होयो।
औ
उम आरो माखासे बिफां लाइफांफोर दं जाय बिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ- सामथायाइबो होयो।
औ औ
जेरैहाय जेरै ओ थाइजौ, खान्थाल, लेसु दुखु जलफाय बैग्रि बेफोर बेफोरबायदिनि बेफोरनि बिफांफोरनि फिथाइखौ जों जायो जानानै जोङो माखासे गोबांनि भिटामिनफोर मोननो हायो आरोना नोंथां।
औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बिफां लाइफांनि बागै।
औ जागोन। ओ बिफां -लाइफां होनोबाथ' जों ओ मिथियो जे जोंनि सोरगिदिं थानाय गोबां बेबायदिनो गिदिर -गिदिर बिफां आरो बिदिनो फिसा बिफां बिदि जों नुनो मोनो। जेराव जों जोंनि सोरगिदिं थानाय जे समायना रमायना बे बिफां लाइफांफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जों गय बिफांफोरखौ नुनो मोनो जे बयनिबो न'खराव बेफोर गय बिफांफोरा थायो। आरो बिदिनो गोबां
औ
जाग्रा फिथाइ बिफां नुनो मोनो आरो दैज्ल्लां बोथोरनि समाव जों नुनो मोनदों जे फिथाइफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै थाइजौ बिफां
औ
खान्थाल बिफां बेबायदिनो लिसु, थाइजौ आरो बिदिनो बिदिनो गोबां फिथाइ जों नुनो मोनो जेरै बेफोरखौ जों फिथाइ थायग्रा होननानै मह महरै जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसेनो थाखाय आरो गोबां बिफांफोर दं जेराव बि बिफांफोर बि बिफां सौजे कार्ड बानायो कार्ड बानायनानै जे जे जोंनो बे गोबां जुराव जों बाहायनाय जायो ओरै न'फोराव जों जेरै खेमसि होननानै बुङो। जायफोराव लगायनो थाखायफोर बिफांफोर खौ लुनानै जों बानायनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो बिसना
औ
आरो बेलेग गुबुन -गुबुन रोखोमनि जों जिनिसफोरखौ बानायनो हायो होननानै मिथियो आरो बेजोंनो लोगोसेनो बिफाङा गोबां गोबां खामानियाव बाहाय जायो जों बन बानायनानैबो जेबो जेराव
औ
जेब्ला रायो अब्ला जों बेखौ बन सुनो हायो आरो बेजोंनो जों ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जों
औ
बिफां लाइफां होनना मिथियो जे बिफां लाइफाङा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जों दोङो जेराव गोबाङा एसेग्राब गिदिर जाया आरो गोबाङा बेबायदिनो ओ फिसा बायदि आरो बिबायदिनो जों मिथिगौ जे जेब्ला जों बिफां लाइफांखौ मोजां हायाव गायगोन अब्ला आरो बेबायदिनो बिफां लाइफाङा गोबां जेरै
औ
बेजों लोगोसे जों बे फिथाइफोरखौ जों जानो मोनो ओ
औ
आरो बेबायदिनो जों साखाथि फाखाथि नुनो मोना जे जोंनि जायगाफोराव नुनो मोना बेखौ जों गोबां बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा हाजो हालाफोराव जों नुनो मोनो।
औ
बेबायदिनो आरो बेयाव जों जेरै जों बिफां लाइफांजों गोबां रांफोरखौ खामायनो हायो जे बिफां लाइफां गायनानै जों गयफोरखौ गायनानै गोबां रांफोरखौ खामायनो हायो जेरै बियाव जों नुनो मोनो थालिर बिफांफोरखौ खौ जों गायनानैबियाव फिथाइ मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जों बिबारफोर
औ औ आरो थालिर बिफांनिफ्राय जों खारैबो मोननो होयो।
औ औ नंगौ।
औ।
आरो जों बिफां लाइफांखौ गोबां गायनो नांगौ मानो होनोब्ला बेजोंनो जों अक्सिजेनफोरखौ मोनो। मानो होनब्ला बेजोंनो
औ।
मानसिया थांनानै दं आरो जों मोनथियो जे बिफां लाइफांआबो जिउ दं होननानै जों मोनथिनो मोनो बेनि थाखायनो बियो गोबां थांनानै दं। आरो बेजोंनो गोब बां बुहुमखौ बियो गोबां समायनासिन खालामदों होननानै आं सानो आरोना।
ओ ओ
औ बेसेनो नोंथां।
ओ आरो जोंनि बे ओ न' खाथि खालाफोराव ओ जोङो साल दंफां बेफोरखौ नुनो मोननाया जोबोर खम आरोना नोंथां।
बे बे दंफांफोरनि बेसेना जोबोर ओ बुरजा होननानै गुबुन दंफांफोरनिसाय जोबोद बुरजा होननानै खोनानो मोन्दों।
औ।
आरो सिगुन दंफांनि बेसेनखौबो बे गुबुन दंफांनिख्रुइ बेसेन गोसासिन होननानै आं खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ।
आरो ओ सिगुन दंफांनिफ्राय बानायनाय ओ बानायनाय जि बेसाद हमना ला बिसनायानो जा सियार टेबोलानो जा बेफोरो माने गोबावसिन जोरो होननानै मिथिनाय मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ।
औ। गोबां ओ ओ गोबां बिफां लाइफां दं। बिदिनो ओ ओ गुबुन गुबुन बेसेनाव फान-फाननो हायो। रावनिबो बिफांनि बेसेना जेनेबा समान नङा।
औ।
बिदिनो आरो थालिर बिफांआबो ओ जोंनो गोबां जेनेबा गुन गोनां होयो जेनबा थालिर बिफांनिफ्राय जों फिथाइखौ मोनो फिथाइखौ जानानैबो जों गोबां रोखोमनि भिटामिन मोनो। ओ आरो बिनि मैखुन ओ थालिर मैखुं थालिर मैखुंखौबो जों जानांगौ देहानि थाखाय मोजां।
औ।
औ आरो थारदो जोंनो खारैबो होयो। ओ जेनेबा अरगेनि-अरगेनिक खारै बेखौ होयो।
औ।
बिदिनो बिनो थाइजौ बिफाङा जोङो थाइजौ फिथाइ होयो, खान्थाल बिफाङा जोङो खान्थाल फिथाइ होयो। ओ थाइजौ फिथाइखौ जोङो ओ थाइजौ फिथाइखौ जों जेनेबा ओरैनोबो जायो आरो ओ आसार बानायनानैबो जाजायो।
औ।
थाइजौ फिथाइआवबो जों भिटामिनखौ मोननाय जायो।
आरो बेबायदिनो लावब बिफांफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
औ औवानिफ्राय जों गोबां जिनिस फोरखौ बानायनो हायो जेरै जों नों जों नुनो मोनदों जे गोबां न'फोरखौ बानायनाय जायो बेजोंनो आरो बेदिनो
औ।
दरजाफोर बानायनो हायो आरो बिदिनो जंग्रा बानायनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे औवाजों जों गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै जों जेवराफोरखौ दुमनो हायो। आरो बेबायदिनो जे बेयाव थानाय जे हौवानि उम मान जों जाग्राबो जों बिनिफ्राय मोननो हायो। औवा मेवा होननानै जों मिथियो। औ। गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै बेफोरखौ होननाय जायो।
औ।
बेबायदिनो जों गोबां हवाफोरजोंबो बानायनो हायो आरो बिफां लाइफांजों जों गोबां गोजोननायफोरखौबो जों मोननो हायो। जों जेब्ला सोरगिदिं ह अब्ला समायनायानो समायना जों बुंफबनाय बिदिनो जों गोबां
औ।
ओ दे होमब्ला जोंना समाबो जाबाय औ। नोंथांजों रायलायना गोबां मोजां मोनबाय।
औ नोंथां। औ दे नोंथां।
औ।